हेल' नोंथां खोनादों ना? गोजोन मोनाबिलि समनि गोजोन हामलायनाय जासि हरनाय थाबाय नोंथांसिम।
औ नोंथां गोजों मोनाबिलिनि ओ नोंथांनिसिम गो ओ मा होनो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय।
दा नोंथां मा खबर?
मोजाङानो नोंथां।
औ दे आंनियाबो मोजाङानो दा जोङो दान्दिसे ओ सावरायलायगोन आरोना। नोंथां दा जोङो मानि आयदायाव होनना बुङोब्ला आबाद मावनायनि आयदायावनो एसे साव
ओ ओ औ दे बुंनायसाय? नोंथां
औ दा आं एसे फोरमायनानै होनि ओ आबाद मावनाया बर'फोरनि माने बर' हारिनि गाहाय जिउ एबा थांनानै थानो गरं जानाय गाहाय खामानि नङाहोमब्ला नोंथां? बर'फोरनि गेजेराव आबाद खालामनायनि थाखाय थाखाय गावस्रा हारिमु आरो खान्थिफोर दङ आरो ना नों
औ औ नंगौ नोंथां।
फोरनि आबादनि गुदि बाथ्राखौ आङो एसे फोरमायनो हागोन नोंथां? माने गाहाय फसल जोंनि ओ जोंनि गाहाय फसला जाबाय माइ आबाद नङा हब्ला नोंथां औ मा माइ ओ माइबा मा माइआ बर'फोरनि गाहाय फसल जेरै आसु माइ आसु माइ माइसा रिमाइ आबो माने माइआ औ। माइ आबाद आरो न बेनि गेजेरावनो जेरै थावनि आबाद आबाद दङ बेसर नङा होनोमबा नोंथां माने बायदिसिना आबाद दङ ओ बायदि बायदि ओ मुला फान्थाव आलु माने औ बेफोर बायदि बायदि माबा दङ आरो आबाद दङ जेरै आबादनि खान्थि आबादनि खान्थि फोरबो थायो ओ हाल एवनाय थायो ओ माइ गायनाय थायो जेरै खोथिया फुनाय बायदि बायदि थायो माने हाल एवनाय होनना बुङोब्ला मोसौ आरो ट्रेक्टर जों हालखौ एवनाय जायो नङा हबा नोंथां? औ बेनि गेजेरावनो जोङो ओ दै बा नाला खान्थिजों दैखौ ओ दैखौ लाबोनाय जायो
औ नंगौ
गोनांथि जायोब्ला नङा होमब्ला नोंथां औ ओ माइसालि माइखौ जोङो गायनो थाखाय माने रौना होनाय जायो आरोना नोंथां औ बेन बेनि गेजेरावनो जोंहा बैसागु खौबो लाफानाय जायो जेराव आबाद जागायनाय सम आरो मोसौफोरखौ सिबिनो बैसागु फालिनाय जायो नङा होमब्ला नोंथां बेनि जेरावनो माग बिहु दङ माने बायदि बायदि दमासि दों आरोना ओ माइ आबाद खौ माने गोलाव ओ लाबोनायनि उन साबायखर होनो बे उत्सबखौ फालिनाय जायो आरोना औ दा नोंथाङा अनना नै आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ हागोन हागोन नोंथां हागोन होमबा नोंथाङा नोंथाङा होमबा आंबो जि रोंगौ जि ओ मिथिदों जिबायदि मोनदांदों बेनि बागै आबादनि बागैनो आंबो फंनैसो बुंसै नोंथाङाबो ओ खोनासंलांदो होमब्ला
औ औ
जोंना आ आबाद मावनो होनोब्ला ओ जोङो गोदोनि गोदोनि समफोरखौ जोङो गोसोखाङोब्ला एबा नायहरोब्ला माने गोदोनि सुबुंफोरखौ जोङो गोसो खांहरोब्ला ओ बिथांमोना ओ माबाय बिहाय आबाद मावनानै जादोंमोन। बेखौ ओ गोसो खाङो आरो ओं बिसोरो बिथांमोना गोदोनि सुबुंफोरा ओ बिसोरो हाग्रा बारिखौ एवस स्रांनानै एबा दानस्रांनानै ओ हाग्राफोरखौ बिसोरो सावनानै बिसोरो गोदो बेबायदि बिदिनो आबाद मावनानै बिसोरो बिथांमोनहा रायजो जाबोदोंमोन आरो ओ बर' सुबुंफोरा ओ बै समाव माने आबाद मावनो थाखाय बिसोरो जेबो हासार बायदि मुलि ओ जेबो बाहायाखैमोन एबा बाहायनो रोङामोन आरो बै समाव ओ नाथाय जोङो दा नुनो मोनो। माने दानि ओ दानि मुगा एबा दा सोलिबायजानाय ओ आबादारिफोरखौ जोङो। गोबां रोखोमनि हासार ओ बायदि मुलिखौ जोङो दा ओ ओ होनाय नुनो मोनो आरो बांसिन आबादनि सायाव जोङो। बुंनो थाङोब्ला जोंना दा गिबियावनो नोंथाङा बुंखांखाबाय ओ माइ आ बाद होननानै ओ बेजों लोगोसे जोंना बेसर आबाद जिंखा पट टल काख्रेल बायदि ओ आलु औ बेफोरो मा होनो मैगंफोरखौ जोङो ओ गोबाङै मावनाय जायो आरो
औ
दा बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ नोंथां ओ माइ आबादखौ जोङो ओ मानो ओम मा-मावनो थाखाय जोङो गिबियावनो ओ माबे मोनसे माइआ ओ जोलैया मोजां ओ गायनो मोजां बेखौ जोङो सायख'ना लाग्रो नाङा बा
औ औ नंगौ
औ बेनि उनाव जोङो ओ माइखौ जोलैनो थाखाय जि माइ बिदि दोनो बेखौ माइज्लिखौ दोननांगोन आरो माइ गायनो थाखाय जोंना औ दा बेनि उनाव जोङो बोथोर मोन फैब्ला बेखौ दरसे हायाव द-दखरसे हायाव मोसौ एबा नांगोलजों हालेवनानै बे हाखौ माने गुरै खालामग्रोना लानांगोन आरो बेनि उनाव जोङो बेयाव दै सोनांगोन दंग' एबा नालाजों दै सोनायनि उनाव जोंना हाया गुरै जायोब्ला दैजों ओ मिलायलायनानै ओ मिक्सार जायोब्ला जों बेयाव माइ एबा माइजलिखौ जों बेयाव गारनानै होनांगोन जोंना फिन उनाव जेब्ला जेब्ला जोंना माइ सारनानै एबा फोनानै होनाय माइज्लिया ओ बिलाइ महर एबा खोथि या महर लानानै देरो अब्ला जोङो बिनि उनाव ओ जोङो ओ बिखौ खोथियाखौ जोङो फुनानै दोननांगोन जोङो बिनि सिगाङावनो जोङो ओमोसौ एबा नांगोल बेजों जोङो हालेवनानै हाखौ गुबुन दाबसे जाय जोङो हाखौ गुरै खालामनानै बेयावबो दंग'नि दै नाला बायदिखौ सोनानै जोङो गुरै खालामनानै बेयाव जोङो खोथिया फो फुना दोननायखौ जोङो बेयाव गायनो नांगोन बेनि उनाव ओ जोङो गाय खांनायनि उनाव गोबाव समनि उनाव जोङो जेब्ला खोथिया खोथिया महरा जोंना माइ महराव फैयो जेब्ला बियो फिथाइ जायो अब्ला होनब्ला जोंना माइआ गोमोन गोमोन महर लायोब्ला जोङो बेखौ खासि सिजों एबा सिखाजों जोङो हानानै बेखौ न' फारसे लाबोनांगोन आरो फिन बिनि उनाव जोङो मोसौ बेखौ जोङो मोसौखौ फिन बाहायफिननांगोन मानो होनबा जोंना ओ जों माइखौ ओ माइ माइनिफ्राय माइ बिफांनिफ्राय जों माइखौ जों आलादा खालामनो थाखाय गुबुन खालामनो थाखाय जोङो बेखौ मोसौनि हेफाजाब लानांगोन जेरै मोसौजों जोङो मारा नानाय होनोदि बेखौ जोङो मारा नानानै जोङो माइ आरो माइ बिफांनिफ्राय जों माइखौ गुबुन गुबुन खालामनानै जोङो माइखौ लाखिनांगोन आरो फिन बिनि उनाव जोंना माइनिफ्रायनोथ' माइरं मोनजाबाय जोङो बर' सुबुं गासैबो सुबुंफोरा जाग्रा बेनो जोंना माइ आबादखौ बेबायदिनो औ आदार बेबायदिनो जों माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो दा नोंथाङाबो औ नोंथाङा दा माइनि अनगायै ओ जेरै बेसर आलु ओ बेफोरनि बागै माबायदि गायो बेफोरखौ एसे आंनो बुंना होनो हागोन नामा नोंथाङा
हागोन माने आङो आबादनि अनगायै मोनसे आबाद मावनायनि नियमफोरखौनो खेबसे खोन्थाना होनोसै नोंथां माने उम बर' फोरनि हारिमुवारि आबाद मावनायनि नियम आरो ओ खान्थिफोरा माने खान्थिफोर आरो माने खान्थिफोरा बोथोर एबा हा आरो समाजारि खौसेथिनि सायावसोन थारनाने दाजानाय आरोना था माने गोदोनिफ्रायनो बर' सुबुंफ्रा माखासे थि खान्थि आरो नियमफोरखौ मानिनानै आबाद मावोनायखौ जों नुनो मोनदों आरोना नोंथां
नंगौ थारैनो
ओ आबाद मावनायनि माखासे गाहाय नियमफोर थाखोफोर थायो आरोना नोंथां बोथोर बोथोर आरो सम सायख'नाय थायो नोंथां माने बोथोरनि नियम थायो आबाद मावनाया
थारैनो औ
खा आरो सान्दुंनि सायावसोन आरो नङा होमबा नों थां औ माने ओ मार्स एप्रिल माने बैसाग गोदानाव हान थियारि खालामो नङा होमब्ला माइ गायनो थाखाय औ जुलाइ आगषट थ ओ खाउन दानाव बेखौ हानायो जाहैयो आरोना नोंथां औ बेनि गेजेरावनो जों बार दिनखौ नाय जायो नङा होमब्ला नों थां ओ गोदोनि सुबुंफ्रा माने आबाद जागायनो थाखाय थि गोजोन दिन एबा बार सायख'नानै लायो मोन आर ना नोंथां दानि जुगाव दानि जुगाव माने बेफोर बारथि बेफोरखौ जों नुनो मोना आरो ना नोंथां। बिनि गेजेरावनो हा थियारि खालामनो दोङो। ओ हालेवनाय दोङो मोसौ एबा ओ नोंथाङाबो बुंलांबाय जे-जेला आं बुंनानैसै नङा होमबा नोंथां मोसौ एबा औ नांगोल बाहायनानै हाखौ आबाद थिलि बेखौ ओ खेबथामबा ओ खेब्रै बार हाल एवनांगौ जायो आरोना नों थां हाखौ फोमोननो थाखाय। ओ बेनि गेजेरावनो हायाव दै बुथुमनानै ओ मैजों माने हाखौ ओ समान खालामनाय नियम दङ आरो ना नोंथां जाहाथे ओ बे माइखौ गायनो थाखाय हाख ओ हायास हाख सुबिदा खालामबो हाया सुबिदा मोनो आरोना।
औ नंगौ थारैनो नंगौ।
बिनि गेजेरावनो ओ माइखौ थियारि खालामनाय सिगांग्रो थि माने जायगायाव माइखौ फुनानै ओ माइ उन्दै थाबावनो माने ओ माइ बिमाफ्रा माने ओ नै जिबा बा थामजि दिन जाबा बेखौ बोखारनानै आबाद थिलियाव सारि सारि एबा थि जान थायाव माने लाखि नानै गायो आरो जेरै खोथियाखौ माने खोथियाखौ जोंनिया फुंनो गोनांब्ला नैजि बा थामजि दिनखौ नांखाथारगो गौ नङा होमबा नोंथां? नंगौ। माने ओ बेनि गेजेरावनो जोंहा दैनि गोनांथि जायो आर आरो दानि ओ आथि खालाव जोंहा दा गोबां जे जेंनाखौ नुगासिनो आबाद माव सायाव जेंना जेंना होननानै बुङोब्ला जेंना होननानै बुङोब्ला नोंथां जोंनिया दा ओ दैनि बिबाङा खमायनो हमदों। अखा हायैनि जाहोनाव जोंहा माइखौ ओ गो बाङानो माइखौ गायनो हाया बेफोर जेंनाखौ जों नुनो मोनदों आरो। ना नोंथां मा होनो बेनि बेनि थाखायनो बर'फोरनि आबादाव दै होनाया मोनसे गाहाय नियम आरोना नोंथां
नंगौ थारैनो
जरनानिफ्राय दै दैखौ माने लानानै ओ बा माबाफोर द मिसिंफोरजों आबाद थिलियाव थि फरिमाननि दै लाबोयोबा लाखिनांगौ जायो आरोना माने आबादाव माइ बिफाङा माने ओ मोजां जानायनि समाव माने दै थानाया माने मोजां जानायसिमाव लागै एसेब्लाबो दै थानाया गोनांथार आरोना नोंथां बेनि गेजेराव गेजेरावनो हाग्रा साफा खामनायबो दङ माने माइ गायनायनि नै बा थाम बा ब्रै ओ माने हप्ता आरोना उन हाग्राफोरखौ माने हाइजें एबा आवजारजोंबो बोखारनांगौ जाहाथे माइ बिफाङा गाय आदार खौ हानानै मोजाङै माबालांनो हायो
औ औ नंगौ
दा जियानो जाया मानो नों नोंथांजों रायज्लायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों नङा होनबा नोंथां औ दा नोंथाङा आंनो हानायमानि एसेब्ला खौ सम होनायनि थाखाय नोंथांसिम आंनि गोसो गोरबो रोजा रोजा साबायखर
औ औ आंनिफ्रायबो रोजा साबायखर नोंथांजों आंबो रायल्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों
औ थारैनो दा बिदि बिदिब्ला जोङो एसे थनिसै नङा होमब्ला नोंथां गोजोनथों गोजोनथों बेनोसै